औ नोंथाङा खोनादों ना? औ। ओ मा होनना बुङो जोङो आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय, आङो मा होननानै बुङो जोङो जोंहा मिथिंगा होननानै बुङोबाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय जोंनि बिफां लाइफां ओ दैमा दैसा बेबायदिनो जोंनि बारहावा बेखौनो बुंङो नङा होमबा नोंथां। दा आथिखालाव जोङो बेफोरनि माखासे गाज्रि जालांनाय आरो बेफोरनि गाज्रि जानायनि जाहोनफोर बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो जेन'बा मिथिंगा होननानै बुङोबा थ' जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे बिफां - लाइफां जोंनि दैमा- दैसा बेफोरखौनो मखनो हायो। दा जोंनि बे मिथिंगा बा जोंनि बारहावा बा जोंनि बारमन्दला गाज्रि जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मा होननानै बुङो जोंनि बे सुबुं अनजिमा बांनाय नङा होमबा नोंथां। ओ मोजाङै खोनादों ना नोंथां बेबायदिनो सुबुं औ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोंहा गासैबो जाहोनफोरानो जायो। जेरैहाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो - लोगो जोंहा जोंनि ओ थानो थाखाय न'। आरो जोंनो माखासे जायगाफोर आरो जोंनो माखासे जाग्रा आदार। गोनांथि जानायाव जोंहा गोबां गुवार -गुवार आबाद मावनाय जादों नङा होनबा नों। थां थिग बेबायदिनो। जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गुवार- गुवार जोंहा हानि गोनांथि जानाय बा न' बां लुनो जायगा। गोनांथि जाबाय बेनि थाखाय जोङो बिफां - लाइफांखौ दानस्रांगासिनो दं बा जोङो बेबायदि। हादान हादान सिफायनाय बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोंहा दा आथिखालाव जोंनि अखानि बिबाङा खम जानाय आरो जोंनि। जोंनि बुहुम बिखनि जोंहा दुंखावनाय बेफोरो जोंहा जागासिनो दङ। दा जोङो मा होनना बुङो बे बिफां - लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनावनो। जोंहा जोंनि बारमण्डलाव माखासे अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांदों। जायखौ जोङो हांला थांना थानायाव जोंनि मानसि दुमसि आरो जिब जुनारफ्रा। थांना थानायाव हां लायो। आरो बे हां लाग्रा अक्सिजेन गेसआ बेफोरबायदि बिफां - लाइफां खमायलांनायनि। दारैनो जोंहा खमायलांदों मानो होननानै बुङोबा। ओ बिफां- लाइफांफोरा सोरां बिजदिरखौ दानायनि गेजेरजों। जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारनानै होयो आरो थिग बेबायदिनो बिफां - लाइफां खमायलां। लांनायनि जाउनाव जोंहा जोंनि ओ बे जोंहा। सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि गारि -मथर बाहायनाय बेफोरबो बांलांगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोंनि बार मण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइडआ। ओ बांलांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बेफोरखौ जोंहा बोनानै लाग्रा जे जोंहा जोंनि। बिफां - लाइफां बेफोरो खमायलांनायनि जाउनाव। ओ जोंहा माखासे कार्बन डाइ अक्साइद बायदिफोरा बारानिफ्राय बारा जालांदों आरो माखासे। गाज्रि गेसफोर जायो जायफोरा जोंनि कलकारखाना बेफोरनिफ्राय दुंहाव उखुन्दै। बेफोरनि थाखाय जोंहा। ओ खोब गाज्रि जालांगासिनो दं आरो जोंनि माखासे बार मडल बा जोंनि आबहावाया। आरो मा होननानै बुङो जोङो। ओ आथिखालाव जोङो ओ आबादनि बिथिङावबो जोङो माखासे मिथिंगा गाज्रि जानाय। खौ मख'नो हायो जेरैहाय जोङो गोबां। गुवार - गुवार आबाद मावनायनि जाहोनाव जोंहा ओ दुब्लि बा। आबाद फोथारनि ओ गोनांथि जानायाव जोङो बिफां- लाइफां दानफायनानै लांदां हा बा आबाद फोथार। बानायनाय जादों बेजों लोगोसे जोङो ओ माखासे आबादनि मुलाम्फानि थाखाय जोङो। माखासे रासायनिक हासार बाहायनाय। आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो बेबायदिनो हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायनाय। बेफोरो सानफा एफा मा होननानै। बुङो जोंनि मिथिंगाखौ गाज्रि खालामदों जेरैहाय हा गेदेनाय खालामदों। बार गेबेंनाय खालामदों आरो बै रासायनारिक हासारफोरानो। बा बै एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरानो बा बै माखासे हाग्रा बुथारग्रा मुलिफोरानो। जोंहा मा होनना बुङो अखानि दैजों सुस्रा लांनानै दैमा दैसाफोराव ओ बेबायदिनो। गलायहैदों बा दैमा दैसाफोरसिम जोंहा बोहैलांनानै माखासे दै गेब्रेंननाय बे। फोरखौ खालामदों आरो हा गेब्रेंनाय खालामदों। बेबायदिनो ओ जोंनि- जोंनि मिथिंगानि बिखा बा जोंनि मिथिंगानि जे। गुदि- मुवाफोर जेरै हा। बार दै बेफोरखौ मा होननानै बुंदों गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन खालामनानै लानाय जादों जोङो नङा होनबा नों। ‌ थां जाय जायगायाव जोङो थांनानै थादों। बे जायगाखौनो जोङो बा जोंनि गोनांथिखौनो जोङो फोजोबस्रांनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोङो बैफोरखौ। आ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो होबथानांगोन आरो बेबायदिनो। जों ओ माखासे हादान सिफायनायफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो जोङो गोबांथार नां बिबारा आबाद मावनाय बेखौ जोङो होबथानो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन बिथि। बिथिङाव जोङो बेबायदिनो मिथिंगा रैखा खालामनो हायो जेरैहाय जोंहा। सोरखारि हाग्रा बिफाननि जोंहा माबाफोर दङ सोरखारि हाग्रा बिफ। दङ जेरै फरेस्ट होननानै बुङो जोङ ना हाजार। हाग्रामा रैखाथि बिफान जोङो बेफोरो माखासे खोब। नोजोर होनो नांगौ हादान सिफायनाय एबा दंफां दाल। थफायनाय बेनि सायाव आरो लोगोसेनो जोंहा माखासे बेबायदिनो बिफां गायनाय माखासे हाबाफारिफोर जेरै जोंथ' आथिखालाव बिफां गायनो जायगाखौनो मोनला नालाय आबाद मावनो थाखाय जोङो माखासे लामा लामा बिफां गायनाय बेफोरनि जोहै जोङो बिफांफोरखौ बारायफिननो हायो आरो आरो बेबायदिनो माखासे हान्जाफोर जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों बिफां गायनाय बा जोङो सर बिथांखि एक फेरमा केाम बेफोरनि गेजेरजों बिफां गायनाय बेफोरनि ज मिथिंगाखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाबोफिननो हायो आरो नोंथां बेनोसै नोंथाङाबो बेबायदिनो माखासे मिथिंगा रैखाथि आरो बेफोरनि गाज्रि जानायनि जाहोननि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां हायो दा नोंथाङाथ' गासैबो खोथाखौनो बुंजोब्बाय बेखौनो होनजायो दा जों मिथिंगा रैखाथि होनोबोबा जोङो गुबैयै जों जोंनि जायथुबा जों दा बाहायनाय
जोंनि मुवा बेसादफोर रायजो जों गोनोखोआरि बेसादफोर बाहायो न'खरफ्रावहा गासैबो बेफोरनि थाखायबो मिथिंगाफ्रा जोंहा गाज्रि जाबोदों आरोना नंगौ दा नोंथां जोंनि गासिबो बिथिङाव जोङो मिथिंगाया गाज्रि जानायखौ जों बुंजायो जेरै बारा जोंना गाज्रि जागासिनो जोंनि हाया गाज्रि जादों जोंनि दैया गाज्रि जादों नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो दै गाज्रि जानाय होनोब्ला जोङो बुंजायो जे दैनि दैखौ जों माबोरैह रैखाथि खालामनो हायो बेबायदि आरोना दा आं सिगाङावनो नोंथांनि सिगाङाव दैखौ दैया माबोरै गाज्रि जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सहै एसे बुंफोरनोसै
हागोन नोंथां
दैया माब्रै गाज्रि जायो होनोब्ला ओ जोंहा जेसेबां कारखानाफोर दं हमना ला आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसै जोंनि सिमेन्ट जायथुबा सिमेन्ट दिहुन ना जोङो न' लुनो थाखाय बे सिमेन्ट कार कारखाना बे सिमेन्ट कारखानाखौ बानायनायावहा जोंनो जों बेफोरखौ गोबां मिथिंगायारि बा अन्थाइफोर बेफोरबायदिफ्रायसो बानायो नालाय बे कारखानाफ्रा बांसिनानो जोंनिया दैसा जिं थ' थायो आर ना हाजो हाला खाथियावहा दैैसा जिङाव थायो ओमफ्राय बिनि नङाव जे सिमेन्ट गाखानिफ्राय जाय मैला जिराद रोंंखारो रासायनारि जिराद! ओह बेफोरो खांनानै दैयावहा बोहैलाङो दैसायावहा नोंथां दैयाव दोहै लाङो ओमफाय दैया जोंखौ बेखायनो दैया जोबोद गाज्रि जायो आरो बे बेनि थाखायनो मोनसे बे मोनसे गुबै जाहोन बा बे सेमेनट नि कारखानाल' नङा आरो गुबुन गुबुन कारखानाफ्राबो जोंनि दैखौ गिजरा खालामगासिनो आरोना गुबुंले खालामगासिनो आरो दङ बेबायदिनो आरो जोंना होमबोला आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसै जों दि आ आबाद मावोबोला जोनो रासायनारि हासार बाहायनाय जायो नङा होमबा दुब्लि फोथारफ्रावहा बेबोथ' जोङो हासार रासायनारि हा सार बाहायनाय लोगो लोगो जोंनि हाया गाज्रि जानायजों लोगोसे ओह जोंनि बे दैयाबो गाज्रि जायो आरोना मानो होनोब्ला आह जोंहा जेब्ला हमना ला आङो दै ओ आबाद मावबाय आव आङो रासायनारि हासार बाहायबाय होबाय आरोना बेहाय बे होनाय समावहा जेब्ला अखा हायो अखा हाब्लाथ' दैह हासारखौ अखानि दैया आ बु बोहोय होनानै लानो थाङो आरो बोहै होनानै थाङो जाउनावहा बियो माबा बा निजोराफोर बा आ दैसाफ्राव बोहैलाङो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिनो बे आह बेबायदियैनो बे रोखोमै जोंहा दैया गिजरा बा गुबुंले जादों आरोना बेबो मोनसे जाहोना आरो बेबायदिनो आरो मोनसे दं दै गिजिरा जानाया जोंनि सुबुंफ्रा जों बायदिसिना प्लास्टिकनि मुवा बेसाद बा जिखुनु बुस्थु मुवा बेसादफोरखौ जों दैयाव गारो आरोना नोंथां बे दैयाव गारनायनि जाउनावनो जोंहा ओ जोंनि दैसा दैमाफ्रा जोबोद गुबुंले जानो हमदों आरो बेबो दा बेफोरखौ जों मोजाङै बासायनो थाखाय रैखाथि खालामनो थाखाय जों गाव गावनो सांग्रांथि जानांसिगोन आरो जोङो जिबा जों बाहायनाय न'खराव बायनाय आं सिगाङाव नोंनि सिागांआव आ मख'खादों बे जोंनि बायनाय मुवा बेसादफोरजोंबो जों गिजरा खालामदों होननानै दा बे फोर बाहायनाय प्लासटिकनि जिरादफोर बेफोर बाहायनायखौ जों खम खालामनांगोन आरो जों जेसेबां हायो जोंहा अरगेनिक बा मिथिंगाया जोंनो होनाय बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनाया मोजां आरो बेखाय अब्लासो जोंहा मिथिंगाया रैखाथि मोनगोन बा दैया रैखाथि मोनगोन आरोना नोंथां आरो जों बे औ बे कारखानाफोरनिफ्राय फैनाय दै मै माबा जिदुबा रासायनारि मैला बेफोरखौबो जों ओह खम खालामनांगोन आरो बेनि उनावहाय जों जिथुबा जों रासायनारि हासार बाहायो आबादथिलिआव बे रासायनारि हासार बाहायनायखौबो जों खम खालामनांगोन बेनि आ बेनि अनगायै जों जाय जोंहा अरगेनिक हासार दं बेफोर बाहायनायखौ जों बांसिन खालामोब्ला जोंनिया हा हायाबो मोजां थागोन आरो दैफ्राबो बिदि बांद्राय गुबुंले जानाय नुआ नंआ आरोना नोंथां बेबायदि आरो बिदिनो दं नोंथाङा बुंबाय दि जोंहा जोंनि बुहुमनि बिदुङा बांगासिनो नङा होमबा बे बुहुमनि बिदुङा बांनायनि गुबै जाहोनानो जाबोबाय जोंहा कारखानाफोर बा बिफां लाइफां दाननायनि थाखाय आरो जोंहा गारि मथर जोबोद जाबाय बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामदों। बेफोरनि थाखायनो आ जोंहा आ जोंनि बिदुं दुंखां। थांनाया जादों आरोना बुहुमाव जाउनाव। जोंनि आ बुहुमनि। जाय सानजा अ सा मिरु आरो खोला मिरुआव थानाय। जोंनि बि बिसिबा गिदिर गिदिर बरफ। फोरा जोंहा गलिनो हमबोगासिनो बे बरफ गलिनायनि जाउनाव जोंहा लैथो लैथोमानि दैयाबो बांदों आरो बेबायदिब्लाथ जेसेबां लैथो जिङाव थानाय हादरफोर दं जेरै आं बिदिन्थि हिसाबै मलदिप्सनि खोथाखौ बुंनि मलदिप्स हादोरा मोनसे समावहा बियो हा दैनि गाहायावसो थागोन आरोना दैया लोमजोबबोगोन आरो बेफोरखौ बेफोर जाबाय मोनसे दिप दिप गोनां दिप बा दिप हादर नङा होमबा नोंथां
औ
नोंगौ जोंहा समा जाबाय नोंथां बिदिबा जों दोनथनोसै औ दे